हेलौ। अ हेलौ। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां? मा खालामदो नों
ए ओरैनो जिरायना दं नै । दायो
अ अ ओ बिदिब्ला जोङो ओ टपिकनि सायाव फैखानोसै नामा?
औ नोंथां दे जागोन ।
औ औ दा ओ जोंनियाथ' ओ जोङो गेलेनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नोंथां । ओ नोंथाङा गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो जे जोङो गोदो गोदाय उन्दै समनिफ्रायनोथ' जोङो गेलेनानै देरबोबाय दा बेफोरो गोग गोदो गोदाय जोङो माबायदिहाय ओ गेलेनाय जायोमोन आरो दिनैनि समाव बे गेलेनायफोरा माबायदि सोलायबोखो? बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ एसे खोन्थानाहोनोसै दे नोंथां । एसे फोरमायलांनोसै आं औ नोंथां माने गोदोनिजों दानिजों फाराक जाबाय गेलेनायफोरा दानि गथ'फोरा बावगारलांनो हमबाय आरो । माने गेलेनायाखौ
औ औ
गोद दो जों माबायदि गेलेयोमोन ओरै गर गेलेयो जों ज' ज' स्कुलफोराव थांनानै बिदिनो खन्द' खन्द' थांनानै गर गेलेलाय ओरै मारबल गेलेयोमोन जोङो । ओरै ओमफ्राय स्कुल निफाय फैनानै लोगो लोगो क्रिकेट गेलेफयोमोन जोङो ।
औ औ।
ओ ओमफ्राय बिदिनो
फुटबलफोर गेलेयोमोन आरो नोंथां? औ औ औ औ
उम
ओ बिदिनो जों खेलाफोरखौ गेलेनाय जायोमोन आरो
औ नोंथां औ दानि गथ'फोराथ' बिदिखौ मिथि लानो बावजोबबाय मोनथियानो दानि गथ'फोरा । गोमालांनो हमबाय बिदि गोदोनि खेलफोरा
औ औ। बिदिनोसै नङा होमबा नोंथां? जेनेबा गोदो गोदायनि समाव जों मिथिखायो। जिहेथु जोंहा ओ बै समाव जों बो मबाइल बा बायदिसिना जों टेक्नलजि दिनैनि जुगनि। ओ जों बुंनो हायोदिनि कम्पिउटारफोरखौ जों बुंनो हायो दिनै लेपटप बाहर खोमजिनो गिबियावनो जोंहा किपेडनि मबाइल फैदों लोगोसे जोंहा दिनै मबाइल जेराव जों न' सिङाव थानानै जोङो बायदिसिना जोङो गेमफोरनि खोथा बुङोब्ला जोङो जोङो मबाइलनि गेजेरजों आथिखालाव गेम गेलेनो हयो आरो ना। नोंथां मबाइलाव जों गेम मोनदों दिनै दिनै जों जुदि ओ बुंनो थाङोबा जा गोदो गोदाय जोङो जोलुर गेलेयोमोन जोङो।
औ फुटबल गेले औ औ।
जोङो फुटबल गेलेयोमोन जोङो अखा बोथोरबाबो जोङो अखाफोराव सिजा सिजा गेलेयो बा सान्दुङानो जा अखायानो जा जों एख गोदो जोङो फरायफु नाय समाव बिदिनो जों गामि समाव जोङो गेलेबाय थायोमोन, लोगोसेनो जोङो टेनिसफोरखौ गेलेयोमोन जोङो टेनिस जोङो गोदो गोदायथ' जोंफोरो टेनिस बायनो थाखाय जोंहा फैसायानो गैयामोन। जोंहा रां रुफाया
औ
बै समाव जोंफोरनियाथ नफोरावथ जोंहा जानाय लोंनायनि बाथ्रायानो बुं बा मायबा बायदिसिना जोंङो गाननाय जोमनायनि खोथायानो बुं जोंहा गाननाय जोमनायनिबो इसिबां गोनांथि गैयामोन गोदो गोदाय जिहेथु जोङो नआवनो था नआव थानानै जोंङो बिदिनो जोंङो गोदो गोदाय फैसानि रां रुफानि जेबो गोनांथि गैयामोन मानो होनबा जोंहा न'आवनो जानायनि खोथा बुंबा जोंहा अमाफ्रा थाख हायो लोगोसेनो जोंङो बोरमा थायो हांसो थायो औ दाउ फियो बिदिनो दों फैसाखौ मा जायोमोन आरो बेखायनो जोङो माने गोदो गोद नै जों जेबो फैसा आरजि थाखायनो सान थांआमोन दा बिदि समाव जोंङो मोनसे ओ जोंङो टेनिस बल गेलेनो थाखाय जोंहा ओ बायनो थाखाय जोंहा रांबो गैयामोन बल बायनो थाखाय जोंङो मा खालामोमोन प्लास्टिकफोरखोनो जों बुथुमनानै ओ दुरुं खानानै जों गथा खालामनानै राउन्द खालामो मोन जों बेबायदि थिंख्लिफोरखो बुख्रुबो मोन बिदिनो थिंख्लि जाबनाय गेलेयोमोन जों फिनिस खुबैलायोमोन दा इफोर समाथ दि जोंनियाव गैला खोनो बुंनांगोन दा जोंङो गोदो गोदाय जों फुटबल औ जोंङो फुटबल गेलेयोमोन गोदो गोदाय ना थाइ फुटबल खालामनो हमदो दिनै मबाइलाव फैनो ओंखारदों ।
ओ दानि गथफोरा गावजो गाव ओंखारलायला मबाइलाव थासिगोन बिमा बिफानिफ्राय मबाइल लासिगोन थासिगोन बिदिनो
औ औ औ औ बिदिनो माने जोंङो मा खालामनाय जायोमोन होंगो दोंगो जायो ज ज ओंखारनानै गेलेयोन ना दिनैनि समाव मा जालांनो हम हेलौ दिनै जोंहा ओ गावबा गाव बेफोरबायदि जालांनो हमदों जे गावनियाव ओ मालाबाफोर जुदि दुखु दाहायानो जा बा मालाबा बरिं मोननायानो जा बा मालाबा ओ मालाबाथ' दुखु दाहाफोरा जाखायो मानसिनि जिउआव, अब्लाबो जोङो मबेल दोनो थायो मबाइलावनो जों गासैखो मोनो दिनैनि समाव जों जुदि दिनै बुंनो थाङो जों गोदो गोदाय जोङो मोनाबिलि जाबानो जोङो भलिबल गेलेयोमोन नाथाय दिनैनि स जोङो ना भलिबल ना फुटबल बेफोरखौ एसे जों बावगोमालांदो। हमदों नाथाय दिनै समजों लोगोसे दिनै सासे सानै इदिनो जोङो गेलेनायफोरखौ जागायफिनबाय नाथाय जेब्ला जोंनि समाव ओ मबाइलफोरा फायजेनदोंमोन जोंनियाव जा ओ ससियेल मिडिया फै-फैजेनदों अब्ला जोङो मबाइलावनो जों गोदोनो हादोंमोन जों लेपटप बा बायदिसिना जों गेमिं जों अनलाइन गेमिं गेलेदों जोङो बायदिसिना गाज्रि गाज्रि गेमबो गेलेदों जोङो। जों तास बायदिसिनाखौबो जों, माबाफोराव मबाइलफोराव गेलेदों सोरबा बेट लागायदों। बेद लागायना फैसा थांजादो बिसिनो सोरबा। पाबजि गेलेदो। पाबजि हर सान गेलेदो जों। बै समाव जेब्ला कर'ना जादोंमोन अब्ला जोंनि गथ'फोरा गेलेनानै आम माव उमाव जालांजोबदोंमोन। जोंहा बिदिनो। पाबजिफोर गेलेनानै जोङो फैसा बाहायदों औ जोंङो फैसा बाहायदों। जोङो बायदिसिना जोङो ड्रेस बाहायदों बेवहाय माबानि थाखाय पाबजि गेमाव जों गोबां फैसा बाहायदों। बायदिसिना गान स्किमफोर बाहायदों। बिदिनो जोङो लोगोसे फ्रि फायार फोरनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो। बायदिसिना जोङो। रियेल गेम फाय दं सानसो बेवहायथ' मानसिफोरानो थैलायलांबो।
औ माबा बिदिनो आखाइ हानाय मा हानाय जालाय लांदों।
औ औ अब्ला जों जुदि गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनायखौ नायनो थांब्ला अब्ला साननानै नाय माबायदि सोलायबोखो
बहुद सोलाय
औ औ जों दा बेखौ बुंनो हाखायो नोंगो बेफोरबायदि जोंहा दिनै ससियेल मिडिया फैनायजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना अनलाइन गेमफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दिनै सोलायनाय होननाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै फुटबलफोरनि खोथाखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायथ' जोंहा जोंनि इण्डिया आव इसेबांथ' जोंहा डेभेलपमेन्ट जायामोन नाथाय दिनै ओरैबायदि जालांबाय दिनै जोङो नाम लानो हायो जोंथ नाम लानो मोना सन जोङो जेब्ला ओ रावनिबो नाम लानो मोना अब्लाबो जोङो जेब्ला जोंनि गेजेराव जों मिथिखायो बर'नि गेजेराव सासे जोंहा ओ हाथरखि बायदि सासेल जोंहा दोङो फुटबल गेलेगिरि जे जायबा जोंनि ओ ओ हारिनि थाखाय बा जोंनि काउन्ट्रिनि थाखाय जों गेले थांबाय आरोमा अब्ला बियो गावनि औ बे फुटबल गेलेनानैनो बियो ओ सुंथानानै दोङो बे गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हादों बा गावनि लुबैनायफोरखौ बि सुफुंनानै लानो हादों दिनै लाक्जारि लाइफ जा ओ थानो हादों आरोना बेफोरबायदिनो दिनै ओ बायदिसिना दिनै जों फुटबलनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै बुहुमानो दिनै फुटबल गेलेयो। दिनै ओरैबायदि जोंहा फैसा जों जुदि दिनै बायदियाव जुदि ओ जों अवाल्ड कापनि जुदि जों ला नागिरोब्ला जों मोननायानो नङा टिकेटखौनो मोननाय नङा जोङो बे बेवहाय जो नायनायाथ गोजाननि फैसा होननानै टिकेट खारनाया जोंनिया गोजाननि खोथा जों बेहाय जोङो फैसा ओरैनो होनो हानाय ओरैबायदि बुरजा बुरजा माने लाख लाख टिकिटनि दामानो माने अब्ला जोङो फुटबला होमबा ओरैबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे रांखान्थियारि जौगानायाव जोंखौ मदद होयो अब्ला जोंनि नै गेलेनो लाफिनांगोन जों जि गोदो गोदाय ओ जोंनि देहानि थाखाय जोंनि देहाफोरा जाहाथे मोजाङै थाथों होननानै जोंङो गेलेयोमोन गोदो गोदाय नाथाय जोङो दिनै जा समाव जोंहा दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव जोंहा गोबां गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों अब्ला जों बेफोरखौ मानो गेलेया दिनैनि समाव नोंगौ दिनै जोंहा गेलेदों नाथाय जोंहा दिनै गोबां जा क'तसफोरनि गोनांथि जा
औ
क'च आनो गैया जोंनि गेजेराव दा बेफोरखौ जुदि जोङो मोनोब्ला ओ जों जुदि बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइफोरखौ जुदि जों लायोब्ला जों गोबां बिथिंनि सोलोंथाइ मोननो हायो जेराव जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों दिनै इसिबां दावगानो हायो दिनै जोंनि औ जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरि दङ बा बिथांमोना ओरैनो दावगालाङा नङाब्ला जोंबो बेफोरखौ नाजानांगोन।
ओ नोंथाङा एसे पेसेन्ट लाखिबानो जाबाय ओ नोंथाङा नोंथाङा एसे फोरमायलाय गेलेनायनि सोमोन्दै।
औ गेलेनायाथ बिदिनोसै नै जों दाबो गेलेयो आरो ना गथफोरा सासे सानै दाबो बिदिनो रेडिबान गेलेयो। सोरबा टेनिस बुनाय गेलेयो। न' न'फोर नुनो मोनो गथ'फोर गेलेनायखौ दाबो दङ साफा सानै गेलेनायफोरा।
औ औ नंगौ नंगौ बिदिनो जोङो गोदो गोदायथ' जोङो नंगौ जोङो नखर नखर जोङो बायदिसिना दिनै सेसफोरनि खोथायानो बुं। सेसनि खोथा बुङोब्ला दिनै सेसटाव सेसावबो दिनै ओरैबायदि मेलेम गोनां मेलेमजिबि ओ जानो नांगो बेफोरखौ गेलेयोब्ला दि दिनै अवाल्ड रेकर्ड लाखिनानै दोननो हानाय गोबां जोंहा दोङो। दिनै गोबां गोदान गोदान गेम फैदों जों दिनि
मेजिक किउब नुनो मोनो बा बायदिसिना रोखोम ङो लुदुफोरखौनो जा जों गोद
औ लुदुबो गोदो न-न गेलेयोमोन ना लुदुफोरखौबो ज ज थानानै लोगोफोर फोरजों ज' ज' दंफां सायाफोराव
लुदुखौ जोंङो मा खालायोमोन जोंङो लुदुनि मोनसे बुक बायनो गोनां जायोमोन जों लुदुनि बुक बायगोन फिसा-फिसा। जोंनिया गोमो गोथां गोज्जा बेफोरबायदि जोंहा मोनसे निला गाब बिदि जोंहा गोबां गुबुन-गुबुन ओ जोंहा बेवहाय कालार नुनो मोनोन बिदिनो जों गेले दिनै जुदि जों नायनो थांङोबा दिनै अनलाइनावसो खेला गेलेयो जोंङो। दिनै फेसबुकदो जोंङो एपसखौ लगिन खालामगोन। लगिन खालामगोन जों अनलाइन गेलेगोन न सिङाव थानानैनो जोंङो गुबुन गोजान गोजान जायगानि मानसि गेलेनो हायो जोंङो हमनानै ला जोंङो बेनि मानसि जोंङो दा मोनसे जायगानि मानसि बा गुबुन गोजाननि जायगा मानसिजों जों गेलेनो हायो दा बेफोरबायदिनि गेजेराव गेलबो जोंहा रायलायबो जोबखाया जिहेथु जोंहा गेलेनायनि सोमोन्दै बिदिब्ला जोंङो बेखिनियाव नोंथां
औ नोंथां जागोन दे।
औ औ दे नोंथां।